अ नोंथां
हा
खोनादोंना नोंथां
औ खोनोदों नोंथां
जौ बानायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ ओ जौखौ माबोरै ओ माबोरै बानायनाय जायो ओ बेनिफ्राय मा खालामनो हायो नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोबा जौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ एमाउनि गोनां गोनांथि जाग्रोयो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
ओ बिदिनो ओ जोङो ए-एमावखौ देनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ बेदिनो खान्थाल बिलाइ इदिनो आनारस बिलाइफोरखौ ओ जोंनो नां ओ जों बुथुमना लायो आरो खानानै नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोङो बे एमावगुरिनि थाखाय गिबियावनो जोङो बेखौ ओ माइरं इसे सेबा सेरनै लानानै बे माइरंखौ एसे सोमना दोननानै जोङो बेखौ दै सर'नो होग्रोयो जेब्ला दै सरहयो अब्ला जों देना दोननाय बिलाइफोरजों बे माइरंजों बेखौ जमायै ओ देफायो आरो नों
औ औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा खोनादों हेलौ